ओं खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथाङा फ्रि ना?
आङो ओं दायो फ्रियानो दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथांजों आङो मानि नैबे जोङो मा मा राहा लामाजों थांनानै थानो हायो बेखार जिबना थारमानि साख्रि साख्रि आजिखालिथ' साख्रि मोनला जों बे जों बायदि बे मानसिफोरा मा मा मावोब्ला थांनानै थानो हागोन बिनि सायाव नों जों आजों एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
जागोन नों जागोन।
दा नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जोङो मा मा राहाजों जोङो माने जोंनि जिउखौ खुंलांनो हागोन बेनि सोमोन्दै
औ नोंथां जोङो मानसि हिसाबैथ' जोङो गावनि जिउखौ जों गावनि जिउखौ जेरावखि थाया मानो जोङो खुंलांखानांगोन। बेजों बे जों बेनिफ्राय रावबो बारग'नो
आया।
आवगायनिफ्रायनो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नायबोनानै जों दासिमबो जोङो बे जोंनि जिउखौ खुंलांनायानो जोंनि मानसि माहारिनि मोनसे बयनिफ्रायबो गिदिरसिन खरथयब' आरो गावनि जिउखौ नो हायाबाथाय जोंनि मानसि हिसाबै जोङो बे संसाराव जोङो थांनानै थानाया जेबो मुल्यआनो गै गैया आङो दायो बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोङो मा मानसि हिसाबै जोङो थांनानै थानो जोंहा गोबां राहा दङ। जोङो गिबियावनो थ' जोङो बुंनो सानोबा जोङो सरखारि साख्रिखौ जोङो बयबो जोंनि बर' समाज बा जों गुबुनारि समाजा बे सरकारि साख्रि खौ जोङो गिबिसिनाव थिखोननायखौ जोङो नुबाय थानायखौ जोङो मोनदों आरोना नोंथां नाथाय जोङो बे सरखारि साख्रिजोंल' जे जोङो थांनानै थानो हायोबा गावनि जिउ राहाखौ जों खुंलांनो हागोन बियो नंखायथार माने नोंथां। जोङो सरखारि साख्रि जोंल' नङा। जोंहा गोबां राहा दङ जेरै जोङो गि जोङो गिबियावनो सानोबा जोङो जोंनि जे बर बिमा बिफाफोर बा जोंनि आबै आबौमोना जे मि मिथिंगानि सायाव जोङो सोनारनानै बिनिफ्राय जोङो जे आबाद मावनानै जोङो जे आबादखौ जोङो मोनो जों बे आबाद मावनानैबो जोङो गावनि जिउखौ खुंलांनो हानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो मानो होनबा दानि जुगावहाय जोंनि बे प्रिथिबियाव जोङो आबाद मावनानै जोङो जे आबादखौ जोङो गोनोखोआरिनि बा जोंनि बिगियाननि सहाय लानानै नोङो बे बे आबादखौ मावनो हायोबा जोङो गोबां जोंहा बायग्रा एबा जोङो फाननो हानायखौ आं नुनो मोनगासिनो आरो जेरै जोङो दायो नायोब बा जोङो जे आबादखौ जोङो बुंनो थाङोबा जों बेवहाय गा जों गासैबो जोंनि बर समाजा गायनो हानाय माखासे आबादफोर दंखायो जेरैहाय जोंनाव आलु फान्थावनो हक बा फानलुआनो हक बा बिदिनो जिंखा बा सबाय बिमा जोंहा गोबां रोखोमनि बेबायदि आबादफोर दङ जायखौहाय जोङो जोंनि गला एबा जोंनि हाथाइ बाजारफ्राव जोङो फाननानै जों बेजों मोनसे जिउ राहा जों खुंलांनो हानाय खौ आं नुनो मोनदों आरो नैथियाव जोङो जिउ राहा खुंलांनो होनोबा जोङो मिथिंगायानो जोंनो जोंनो फोरोंखानाय बायदि आं दहाय बुंनाय बायदि बि जोङो जोंनि आबादजों जों गिबियावनो जों सोलिग्रोनो हायो आरो नै थियाव जाबाय जोंनि सरखारनि माखासे जे सरखारा जोंनो जों माखासे बिथांखिफोर लानायजों बा सरखारनि माखासे जोङो जेखौ बुङो कन्ट्रेक्ट बा माबा माबि बा जोङो सरखारनि जे माखासे जोंनि सु सुबिदा होनाय जे लामाफोरजों जोङो थांनानै जों जेरैहाय सरखारनि खामानि मावनानै होनाय आं बेफोरजोंबो मोनसे जोंनि जिवारि खांनायखौ आं खांनो हालांगोनखौ आं स सानो आरो थामथियाव जोंहा बेफार फालांगि
बेेफार फालांगि औ
बियो जोंनि मोनसे बिराद गिदिर जेरावहाय जोंनि गासैबो जोंनि समाजानो फ्राय जोंनाव गासैबो जोंनि सेंग्रा सिख्लायानो हक बा जोंनि बिमा बिफायानो गासैबो बे जों बेफार फालांगियाव जोङो बेखौ मावनानै जोङो जिउ राहा जिउ खुंनो हायो आं बेखौ बुं आं मोनदांनायाव आं बेखौ नुग्रोबाय नोंथां
औ औ ओ माने खोथाया जाहैबाय नोंथांआ नों नोंथाङा थिगखौनो बुंदों मोजांखौनो बुंलांबाय लोगोसे जोङो माने ओ फालांगि खालामनायाव जोङो लाज नाङा माने जों साफ्रोमबो फालांगिखौ खालामनांगौ खारन जोङो फालांगि खालामब्लानो जोंहा मुलाम्फा जायोब्ला अब्ला जों फालांगि खालामनायखौ जोङो सोरनिबा बा बे उन्दैनि बियो गेदेरनि बा बियो सोरनिबा खामानि होननानै जोङो सानालासिनो माने बयबो फालांगि खालामनायाव आवगाय होनांगौ नङा होमबा नोंथां दा बेबो बे रोखोम जोङो जुदि फालांगि खालामलाङोब्ला जोङो साख्रिनि गोनांथि जानाय नङा आरो जोङो सानसेयाव जोङो सासे मैगं फानग्रानि सोमोन्दैनो आं बुंसेै जे गावनाव मै मैगं गैया मालाय मा जानो जोङो खम बेसे बिनाव बायनानै हमना लादो खुमब्रा थाइसेनि दाम बे खुमब्रा थाइसेनि दामा जुदि बाजाराव बाजि रांब्ला अब्ला जों बेखौ गामि ओनसोलाव थांनानै बायनानै लायोबा थामजि रांनि जोङो मोननो मोनो दा जोङो बेखौनो बाजाराव फानफैयोब्ला जोङो बाजि रां मोनगोन अब्ला जोङो बे रोखोम जुदि गोबां मैगंफोरखौ खम दामाव बायनानै एसे बारा दामाव फानोब्ला जोङो माने सानसेनि जेनाखि हाजिरा बे हाजिराखौ जोङो दिहुननो हायो आरो दा जोङो सानफ्रामबो जो दैलि जु बे रोखोमनि हाजिरा दैखो थानो हायोब्ला अब्ला जोङो । खावसे दोनथुमबाय खावसे बाहायबाय संख्रि बानलुआव बायनायाव नङा होमबा ना बेदर बायनायाव दा जोङो बे एसे एसे दोनथुमलांब्ला अब्ला जोंनाव माने गोबां थाखा जाहैगोन आरो दा जोङो नै बे ओय हिसाबखौ जोङो माने रोंनांगौ आरो जोङो बे हिसाबै जोङो खामानि मावलाङोब्ला एबा फालांगि खालामलाङोब्ला जोङो मान थांना थानायनि राहाखौ जोङो गोरलैनो दिहुनन्नानै लानो हायो आरो नङा हबा नोंथां दा जोङो बिनि बिनि बागैबो ओम ।
आं आं आं। बे बेलायावनो बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंनि जे समाजा जोङो सेंग्रायानो हक सिख्लायानो हख जे जोंनि जाखांफुनाय जोंनि ला लाइमोनफोरा
हेलौ । हेलौ ।
बे फालांगि बेवहाय खानाय सिनायनिफ्राय लानानै नोङो चावमिन मम । मग संनायनिफ्राय लानानै जोङो बेब बेबायदिनो न'फ्राव रं फुननायनिफ्राय लानानै बा जोंनि मोब्लिबनि जे जोंनि कानेकसनफोरनि फाय जों कानेकसन होग्रानिफ्राय लानानै जोङो जोंनि न'फोर लुनाय जोंनि बिल्डिं लुनाय जोङो गासैबो बिथिङावनो जोंनि लाइमोनफ्रा लाजिया लासेनो बे आयदायाव जोङो बांसिन गोसो होनानै जोङो मावबा जोङो उम बे बेलायाव जोङो गोबां फैसा खामायनो हागोनखौ आं नुयो आरो आरो उम गावबा गाव थांनानै थानाय लामाखौ बरननो हागोन
हायो हायो नोंथां हायो दा बेनो माने जोङो बिनि बादैबो जोंनि बिमा बिफाफोर बा जोंनि न'खरनि गारजेनफोर बिसोरोथ' जेनेबा ओ मथान थाखा फैयो हमना लादो जोङो अमा मासेखौ जुदि ओ दस बार' हाजारनि थाओ फानोब्ला सय मासाव बा ओ सात मास आत मासाव बार' हाजार बा दस हाजारनि फानोब्ला अब्ला जोङो बे थाखा खौ माने जोङो ओरैनो बेखार बाहायालासिनो माने बेंकफोराव दोनथुमनानै जोङो लानो रोंनांगौ आरोना जेब्ला नाखि जोङो बे रोखोमनि दोन्थुमलांबाय थायोब्ला अब्ला जोंनाव मोनसे समाव माने बुरजा जाहैगोन आरो राङा बे बुरजा रांजों जोङो माबा मोनसे मोजां खामानि मावहैनो हाबावगोन आरो दा जोङो बेफोरखौ माने जानाय लोंनायाव गारालासिनो बा माबा नाङै बुस्थुफोरखौ बायग्लाबनानै गारालासिनो जोङो माने बेफोरखौ दोनथुमलांबाय थायोब्ला जोङो माने गावनि थांना थानायनि राहाखौ इजियैनो दैदेनलांनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां जोंनि समाजा जोंनि बर' माहारिया जों गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा जोङो फिनो रोंखायो आरो जोङो फिबोगा गासि निखा जों बेखौ दायो गावनिल' जा जानायनि थाखायल' बाहायालासिनो जों बेखौ फालांगियारि महरै जोङो लांबा जोङो गोबां जोङो रां खामायनो हागोनखौ आं नुहुरो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ दा बेबायदिनो जोङो माने गाव गावनि थांना थानायनि ला लामाखौ दिहुनना लानो रोंनांगौ आरोना आजिखालि जोङो फख्रिनिफोराव ना फिसिनानैबो गोबां खामायो नोंथां उम दा जोंनाव जुदि फख्रिफोर दङ'ब्ला जोङो ओ ना फि नानै माने दाना बायदिसिना होनानै जोङो ओ फेदेरनानै जोङो बैफोरखौ फानोब्ला जोङो गोबां रांखौ मोननो हायो आरो दा बे हिसाबै जोङो मानि फालांगिबो खालामनो रोंनांगौ लोगोसे जोङो दाउ अमा बा जिब जुनार फिसिनोबो रोंनां गोन आरो जोङो बैफोर मोननाय रांफोरखौ माने आननेसेसारि जोङो गारालासिनो नाङैयाव गारालासिनो जोङो नांगौआव खाथायनो रोंनांगोन दा जोङो बैफोरखौ रोङोब्लानो जोङो मानि जोंनो साख्रिनि ओ गोनांथि गैया आरो दा जों साख्रि गैयाबाबो जोङो मानि गोरलैयैनो जोंनि जिउखौ ओ खुंलांनो हागोन। होनबा नोंथां जोङो गोबां सावरायबाय बेखिनियावनो दोननोसै नामा। ना औ दे बाय नोंथां।